हेलौ हेल' नों थां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों ।
ए ।
औ माने जोङो दाहाय सानदों आरोना रायज्लाय जागोन नोंथां
राय्लायजागोन दे नोंथां
औ माने जोङो आं माने बुंनो सान आरोना मबाइल होनोम्ला माने मबाइल होनोब ब्ला माने जोंनि मोनसे आइ जे माने जेजों लोगोसे जोङो जायखौ माने कल खालनो हायो एबा माने मबाइल फैनायनिफ्राय जोंनि जिबनाव माने बुहुत माने गोरलै जाबाय आरोना मबाइल फैनायनिफ्राय औ औ जोङो जायखौ कल खालायनो हायो जों जायखौ माने जायजों जों रायज्लायनो गोसो गोसो जायो जों बेखौ माने एक सेकेणड नङाबा एक मिनिट बेहायनो जों कल खालामनानै जों रायजलायनो हायो आरोना।
औ औ औ नोंथां नंगौ।
मबाइल होन मानाय जोंनि मोनसे बे आइजें जाबाय दाथ' जोंनि मबाइलनि जुग ना जोंनि इन्टारने ज जोङो। बे मबाइल लोगोसे, जोङो सोरखौ माने माने जायखौ जोङो माने आइडिया लानो गोसो, एबा जायजों जोङो सोमोन्दै लानो गोसो जो बेखौ लोगो लोगो नो जों कल खालायनानै जोङो बुंनो हायो आरोना। अ औ। थ माने मबाइल जोबग नोंथां आङो बुंनो सानदों। थाङोबा जोंफोरा माने मबाइलजों लोगोसेनो। बहत गुबुन गुबुन खामानि मावनो हायो, जेरै आं फोरमायदोंमोन जोङो। कल खालामनो गोसोबा, जोङो बे मानसिखौ, कल खालायनानै एबा जोङो मेसेज खालामनानै भिडिअ कलफोर खालामनानै फोर लोगो लोगोनो माने बे जों सोमोन्दो लानो हायो। औ आं फ्राय बुंबावनो सानदों। जोंनि माने। जोंनि बे जुगाव माने मबाइल फखैायामोनबा माने बहुत गोब्राब जागोन आरो ना? मबाइल फै हबा औ। बे मबेल फैनायनिफ्राय माने जोंनि जिब'ना एबा जोंनि जिउआ माने बुहुत गोरलै जाबाय आरोना।
औ औ।
औ जेरै आं बुंनो सानो। बे मबाइल फैनानै जोंफोर सोरखौबा कल खालायनोबा। सोरखौबा रायलायनोबा एबा जों सोरखौबा भिडिअ कल खालायनोबा। माने जोङो लोगो लोगोनो। एक मिनिट जोंफोरो कल खालामनो हायो आरो ना।
औ औ नंगौ।
औ। नोंथाङाबो एसे फोरमायदो माने मबाइलनि बारै, औ औ औ। औ नोंथाङा एसे फोरमाय? दो माने मबाइलनि बारै माने जामबुंनि बारै मा बुंनो सानो?
औ नोंगौ नों थांनि बुंनाया गाससिबो सैथोआनो नोंगौ ओ मबाइल होनोब्ला जोङो जोंनि बर'आव जोङो मबाइलखो जानबुं होननानै ज जोङो बाहायनाय जायो बर' सोदोबाव जोङो ओ मबाइला जामबुंआ जोंनि थाखाय गोनांथि गोदोनि मुगायावहा जामबुं गैयिनि दिनाव जोङो समजों लोगोसे जोङो खारफानो खारफ फानो सानब्लाबो जोङो खारफानो हायामोन जानबुं फैनायनि दानि गोदान मुगायाव जानबुं फैनायजों लोगोसे जोङो सम मथे जोङो गासैबो खामानिखो जोङो मावनो हायो ओ सम जों लोगोसे जोङो जानबुंखौ जोङो जुदि मोजाङै जोंनि जिब'नाव मोजाङै जोङो बाहायोब्ला जानबुंआ जोंनि थाख खाय मोजांआनो। आरो जोङो मोजांनि थाखाय जोंनि जिब'नाव जोङो बे जामबुंखौ बाहायनो रोङाब्ला मोज जांनि थाखाय जों इउ खामनो रोङाब्ला बाहायनो रोङाब्ला ओ जानबुंआ जोंनि थाखाय खहाबो खालामो आरो नंगौना नों थां ओ जोङो जामबुं गैयि स समावहा गोदोनि मुगायाव जोङो जामबुं गैयै समाव जोङो दाब से जायगायावहा जोङो ओ साइकेलजों बा गोदोनि मुगायाव गारि मथर बेबायदि गैयामोन साइकेलजों जोङो होसो होसो जोङो थांनो गोनां जायोमोन ओ दानि गोद गोदान मुगायाव बे जामबुं ओंखारनायनिफ्राय जोङो गोदान मुगायाव गोदान मोजां साननो हानाय मेलेमजिबिफोर ओंखारनायनिफ्राय जोङो जानबुंनि गेजेरजों जोङो गोजान जायगाब्लाबो जोङो दसे समनि थाखायनो थाखैब्लाबो जोङो नांब्रबगौबा जोङो मोननो हायो नंगौना? उम।
औ नोंथा नंगौ औ नोंथाङा बुंनाया मथेबा माने माने खोथा बुंनो नागिरदों आरो ना। माने जोङो जानबुंखौ माने जोंनि जिबनाव मारैहाय बाहायो? माने औ माने जोङो मोजांहै ब्ला माने जानबुङा जोंनि जिबनाव माने मारैहाय मोन माजांहै इमपेक्त खालामो आरो न जोंनि जिब'नाव मारैहाय मोजां खोलैयो नोंथाङा बेखौ बुंनो सानदों आरो ना औ माने आंबो बुंनो सानदों ओंखायनो तपिक मतेहै माने जोंफोरथ' मिथियो दा माने दा जानबुंनि जुग माने दाथ' मबाइलनि जुग ना जोंफोरो बे जाम बुंनि लोगोसेनो जोंफोर बुहुत खामानि मावनो हायो आरोना। जेरै आं बुंनो सानदों दाना जोंनि माने जामबुंनो लोगोसे जोंनि जिबनाव माने बहुद माने हेफाजाब होयो आरोना। जेरै जों बुंनो सानोबा जोंनाथ' माने जामबुंआ माने बुहुत बिदिनो गुबुन गुबुन रो खोमनि ससेल मिडिया एबा गुबुन गुबुन एप्लिकेसनफोर दङ ना। जोङो औ जोङो बे जामबुंनि हेफाजाबजों जोङो बे एप्लिकेसनफोरनि हेफाजाबजों माने जोङो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माने जेखौ जोंनि जिबनाव नांगौ जों बेखौ खामनो हायो आरो ना। जेरै आं बुंनो सानदों जेरै जों जामबुंनि लोगोसे जोङो निउसफोर नायनो गोसोबा जोंङो निउस नायनो हायो। एबा जों सोरखौबा कल खालामनो गोसोबा माने नोंथाङा जेरै फोरमायदोंमोन ना माने आगोलनि जुगाव जोंनि आब आबै आबौनि जुगाव माने जोंफोरो माने सोरखौबा लोग हमनो गोसोबा सोरखौबा एबा कल खालामनो गोसोबा औ। माने जोङो बे जोङो मानसिखौ डाइरेक्ट माने मोखांजों मोखां रायलायनानैस सो जोंफोरो गावनि खोथाफोरखौ जोङो माने बुंनो हायोबो ना? दाथ' जामबुं फैबाय औ बे जामबुंनि लोगोसे जों फोरा माने जों कल खालायनो गोसोबा सोरखौबा लोगो हमनो गोसोबा माने जों जानबुंनि लोगोसे जोङो एक सेकेण्ड नङाबा एक मिनिट बेहाय जों कल खालायनानै आरो ना जोङो लोगो लोगोनो जोंनि खोथा एबा जोंनि गोसोनि खौरांफोरखौ जों सेयार खालामनो हायो। आरो आं बुंनो सा सानदों नोंथां माने जेनेबा जों बे जामबुं फैनायदों हेफाबदों आरो न जामबुं फैनायनि उनाव
औ।
जोंनि जि गुबाव जोंफोर माने बुहुमाव जिफोर जायाखै जिफोर जादों बे निउसफोर एबा जि जाथाय जादों जों बेफोरखौना लोगो लोगोनो माने जोंफोर एक सेकेणड नङाबा एक मिनिट जोङो मिथिनो गोसोबा जोङो बिदिनो जोंना जामबुंआव बहुद दिनो वेबसाइट एबा जोंनि ससियेल मिडिया एपफोर दङ ना जोङो बेफोराव माने कल खालायनानै एबा जोंफोरो बेफोराव माने सार्च खालामनानै जोंफोर नायनो हायो आरोना जेरै आं बुंनो सानदों जोंनि जाम्बावआव माने बुहुत गुबुन गुबुन एप्लिकेसनफोर दं। जेरै जोंना जाबाय फेसबुक इउटुब एबा इनसटाग्राम बहुत गुबुन गुबुन रोखोमनि एपफोर दङ जोंफोरो बे एप्लिकेसन एप बे वेबसाइ खौ बाहायनानै माने जों मिथिनो हायो आरोना माने जोंफोर जेखौ रोङा जोङो बेफोरखौ रोङैफोरखौ जोङो बे जामबुंजों लोगोसे वेबसाइटफोराव जोङो सार्च खालामनानै एबा जोङो नाइ होननानै जों जेखौ रोङा जों बेखौ माने सोलोंनो हायो आरो
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा? औ हायो।
जामबुंनि सोमो न्दै आं सुंद' आं बेखौनो फोरमायनो सानबावोदि नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो सैथोआनो जामबुंनि जुगिदि जोङो गोबां मिथियि बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो।
औ।
जेरै नोंथाङा बुंलांदों निउसनि जुगिदि आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बे जामबुंनि गेजेरावनो जामबुंनि सिङावनो जि हाबनानै थानाय जि एपफोर दोङो बेफोरखौ जोङो इउस खालामनानै जों गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मिथियो मिथियिफोरखौ जोङो मिथियो आरो जोंनो नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ नांगौ जानाय जोंनि जिब'नाव माखौ नांगौ जोङो बेखौ जों सायख'नानैबो जों लानो हायो नोंगौ दा नोंथां ने
औ नोंथां नंगौ औ माने आं बुंनो सानदों आरो ना माने जोङो जामबुंखौ एबा मबाइलखौ जों निउसाव बुोङोबा आरो ना माने जोंफोरो जोंनि सायाव आरो ना जोङो मारै रै बाहायो जोंनि सुबुंफोरनि सायाव माने मानसिफोर आरो ना जों बे जाम्बुं खौ माबारै बाहायो नोंथाङा माने मोजाङै बा हायबा माने बे जाम हेफाजाब खालामगोन खिन्थु एबा नोंथाङा बाहायायो बा आरो ना माने बे जामुंआ नोंथांखौ गाज्रि खालामगोन औ आं माने बुंनो सानदों आरोना माने जेरैहाय मोजां बुङो होनब्ला जेरै जोंङो बुंलांबाय। जोंङो जानबुंनि हेफाजाबाव। माने जों कल खालामनो हायो। एबा जोंफोरो निउसफोरखौ। बानायनो हायो माने। जि जादों जि जायाखै बुहुमाव। जोङो बेफोरखौ नायनो हायो। आरो जोंबोथ' दायो फरायसा मानसि। फरायसा फरायसुलिफोर बे जाम जानबुंनि हेफाजाबजोंनो हरनो हायो आरो ना। औ। दाथाय माने दाथ' माने जानबुंनि हेफाजाब थारमाने जोंफोर बुहुत माने रिसार्चफोर खालामनो हायो जोंफोर फरायनो हायो आरोना माने जोंङो जेखौ रोङा जेखौ रोङा जोङो बेफोरखौ बेफोरखौ माने जानबुंनि हेफाजाबजों इउटुबफोराव एबा बिदिनो गुगोलफोराव जोङो बे गुगोलनि हेफाजाब लानानै जोङो जेखौ रोङा जों बेखौ सोलोंनो हायो आरो। आं माने ओमफ्राय गाज्रिखौ बुंनोसै। माने दानाथ' बिदिनो जानबुंआ माने बिदिनो बुहुत गुबुन गुबुन बिदिनो ससियेल मिडियाफोर एबा गुबुन गुबुन फोरमायनाया वेबसाइट आव ओंखारबाय। माने दानि गथ'फोरा एबा दानि सेंग्रा- सिख्लाफोरा माने जिखौ सोलोंनाङा माने जिया मोजां नङा। माने बेखौ बांसिन सोलोङो। बिदिनो जेरैहाय जाबाय माने गुबुननि मालायफोरनि गाज्रि गाज्रि फट नायनाय। एबा मालयनि भिडिअफोर नायनाय गाज्रि गाज्रि भिडिअफोर माने बेफोरखौ माने बांसिन गोसो होयो आरो दानि जुगनि गथफोरा माने आं बेखौनो बुंनो सानदों। माने जोंफोरो जोंनि माने जानबुंनि हेफाजाबै माने जोङो जेखौ मोजां बेफोरखौ माने जों फोरोंनांगोन आरो जोंनि बेफोरनि गथ'फोरनि थाखाय माने बिसोरो ओ बिसोरो बे जामुंखौ लानानै माने जे गाज्रि हाबा मावा। खामानिफोरखौ जे मावा जों बेखौ फोरमायनांगोन आरो माने जामबुंआ जोंनि माने जोंनि जिउआव माबोरै हेफाजाब खालामनो हायो जिया मोजां जोङो बेखौ फोरमायनांगोन आरो
औ
औ नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नोंथाङा एसे फोरमायहरो जामबुंनि बागै
जामबुंनि सोमो
हेलौ हेलौ
हेलौ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन जानबुंनि बागै। मबाइल एबा
जामबुंनि सोमो न्दै आं नोंथांजों बेखौनो सावरायबावनो सानोदि नोंगौ नोंथां बुंनाया गासैबो सैथोआनो। गासैबो नोंगौ ओम मोजां इउस खालामनो रोङोब्ला नोंगौ नों गाज्रिनि फारसे नोङो गाज्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा? सावरायबाय। आंजों आंबो बे गाज्रिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो आंबो सावरायनो सानदों। ओं जामबुंङा बा मबाइला जोंनि था खै इमपरटेन्टानो नोंगौ नोंगौ इमपरटेन्टानो जोंनि थाखाय ओ इउस मोजां इउस खालामो ब्ला मोजां खामानियाव जोङो बाहायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि आरो बियो। मबाइला जोङो दानि उन्दै उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो बे मबाइल बा जामबुंखौ मोजांङै इउस खालामनो रोङियावनो गोबां सेंग्रारा सिख्लाफ्रा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गोबां ओ गाव गावनि जिबनखौ नस्त' खालामनानै लादोंबाबो जोङो नुनो मोनो ओम दानि जुगाव दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जामबुंनि गेजेरजों सोरबाबा मोजां खामानि मावदों सोरबाबा बिदिनो ओ बे जामबुङावहा गोबां एप्सफोर दङ जाय एप्सफोर खोहा जोङो ओ मोजांनि खामानि मोजां खामानिनि थाखायबो जोङो बाहायो आरो बे जानबुंआवनो ओ इउस खालामनो रोङाबा गोबां गाज्रि गाज्रि एप्सफोरबो दङ जाय एप्सफोरजों दायो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ गाज्रि गाज्रि मबाइल गाज्रि माबा गाज्रि गाज्रि भिडिय' पिकसार नायनानै गाव